नोंथाङा खोनादों ना? हेल' नोंथांनि रायलायनायखौ खोनाफैयासै।
खोनायाखै नामा?
औ खोनाबाय नोंथां।
औ दे नोंथां जागायदो हबा
औ अब्ला जोङो बर'नि दोरोङारि। जानाय लोंनायनि सायावनो रायलायनोसै नामा नोंथां।
औ। अब्ला बर'नि औ नोंथां अब्लाथ' बर'नि। जोङो दोरोङारि जानाय लोंनायखौ। हुदा होनना बुङोब्ला जोङो ओंखामखौनो गाहायै जाग्रा आदार महरै बाहायबोखादों नोंगौना नोंथां।
औ।
औ। बर'हा गुबुन हारिफोरनि बादि रुथि पुरि बेफोर जानानै थाबोआ
हेल' ओ खोनायाखै नोंथां नोंनि रायनायखौ। हेलौ हेलौ। खोनायाखै नामा नोंथां?